हेल'
औ नोंथां।
अ नोंथां।
उम। मा मामि?
आङो ओइ गामिथिं एसे बेरायनो फैदोंमोन आं लामाथिं माने बाराहावा जानो फैदोंमोन आरो
आतसा आतसा। होम। आं न'आवनो दं नोंथां।
अ।
उम ओंखामफोर जाबाम नामा नोंथां?
ओंखाम जानायालाय जाथ'वाखै नोंथां। ओ दहायन माने थांथ'आखैमोन आरो न'आव दासो थांनो नागिरदों आरो।
आतसा आतसा।
नोंथाङालाय मा खालामदों?
आं जाखांनानै जिरायना दं नोंथां। ओंखाम जाबाय जानानै से जिरायना दंथ'यो दा। होम।
अ। नगौ नामा नोंथां?
ओरैनो नों थाङा दा खैथासोआव न आं
आं नोंथां ओ गु बाजिबाय ओ गु बाजि थामजि रिंगायाव थांगोन आं नोंथां। आरो दसे थाब'नोसै बिनि उनावाव थांसै आरो।
आदसा बिदिनो नोंथां अखाफोर हादों नामा?
जोंनिथिंलाय अखा हानाया हाथ'वाखै खिन्थु ओ सारन्थाइ मोख्लाबाय दं नोंथां ओ हागोन खोमा नै दा दसे थाबावनानै।
आतसा आतसा।
अखा हायां हायां जाथारबाय आरो नोंथां माने हाथ'वाखै।
आाथ'आखै आरोना?
ओहो नोंथां।
फोराव लासे हाहैनो आरो ना नोंथां?
से हायैगोन।
ओमफ्राय नोंथांमोनथिं बिदिनो अखा सखा फैबा दैबानाफोर जायो नामा नोंथां
अ नोंथां बिदिथ' जायो जानायालाय बिदिनो दैमायाबो एसे खाथियाव दङ नालाय जोंना दैबाना जायो बिदि माने जानानै न'फोराबो लोमजोबो लोमजोबनानै थानो एसे उसुबिदा जायो आरो नों दा गामि गंसेया लोमजोबखायो दै फैबा
अ अ ओमफाय नोंथांमोननिसिम जेरै दैबाना जाबाथाय माने गामि गंसे लोमो मानसि मानसिफोरा थानो माने बाय उसुबिदा जायो आरो जिब जुनार मानसि ओ बायदिसिना रोखोम गासिबो दै लोमजोबो नालाय ओ बेफोरखौ नुनानै सोरखारफोरा माबाफोर ओ मदद खालामफैयो नामा नोंथांमोनखौ
अ बिदिथ' होफैयो होफैनायालाय बिदि माइरं एसे दालि संख्रि बिदि होफैयो ओनिफ्राय तिरपाल होफैयो बिदि थानायनि एसे जोंना माने खाथियावबो बिदि गोजौ जायगा गैया नालाय एसे एसे गोजानाव थांनानै स्कुलाव थाहैनांगौ जायो आरो साननै सानथामनि थाखाय
अ अ
बिदिनो एसे गोजानाव थाहैनांगौ जायो एसे उसुबिदा जायो आरो जेनेबा दै फैनानै लोमखांनायनि उनावबो बे रानलांबाबोथ' न'आ एसे गाज्रि जायो नालाय नोंथां।
अ नोंथां।
फाहामफिननांगौ जायो बिराद उसुबिदा जायो आरो नोंथां।
औ
जानायनि थाइ गैया उन्दुनायनि बिदिनो मोसौ बोरमाफोरखौबो दोननो बिराद उसुबिदा जायो आरो नोंथां।
अ औ
बिदिनो एसे उसुबिदा बांसिन जायो आरो जोंनियाव एसे दैमायाबो खाथि जाबाय नालाय।
औ औ नोंथांमोनखौ जेरै सरखारा फैनानै मदद खालामफैदों बेफोराव दैनि बागै जेनेबा दैखौ होब थाना लाखिनो थाखाय आरो दै जायि बायदि बेफोरबायदि खोथा बुंदों ना बुवाखै नोंथांमोननि सिगाङाव सरखारा?
अ बिदिथ' माने सखारा खालामा नङा जोंनियाव बे दैमा खाथियाव माथुरिबो खोबाय ओमफ्राय सुइस गेटबो मोनसे बानायबाय माने ओरैबायदि जोंना बिजो खोथेबाथाय बैजानिफ्राय फैयो बैजा खोथेबा बैजानिफ्राय फैयो बेबायदि फैयो आरो जोंना दैया माने। जोंनिया लामाया एसे बुरजासि न आरो दैमानि दै हाबनाय लामाया। एसे दैखौ होबथाना लाखिनायनि ए से माबा जायो आरो नोंथां।
औ
उम
बिदिनो होमबा अखा हाबाथाय दैमानि दैया बारिबा गामिखौ फुरा लोंस्रावजोबनानै जानो - लोंनो थानो सुख गैयै खालामना होयो आरो ना नों
औ नंगौ नांगौ नोंथां। बिदिनो गथ'फोरखौबो लानानै बिदि थांनांगौ जायो थालिर बिफां दाननानै बेेल बानायनांगौ जायोना नोंथां बिदिनोसै दैयाथ' थाब रानलां खाया नोंथां सप्तासे गाहाम थायो दैया।
औ
दैयावनो न'आबो गब'ना थायो। गेजेरसिम गेजेरसिम बिदिनो उनावसो स्कुल फोरनिफ्राय फैनानै न'खौ फामनानैसो मानसिया थानांगौ जायो नोंथां बेनि उनाव सान्दुं दुंबासो न'आ रानो नालाय नोंथां एह राननायनि उनावस थानो हानाय जायो आरो नोंथां
औ ओमफ्राय नोंथांमोनथिं ओ दैबाना जायाबा जेरै ओ गथ'फोरा फरायसालिनि गथ'फोरा ओ माने माबायदि ओ स्कुलफोराव थाङो स्कुल कलेज बिनिफ्राय जेरै ओ मोसौ मैसो दाउ, अमा बेफोरबायदिखौ माने बहा लांनानै दोनहोयो आ
बिदिनो नोंथां उम जेनेबा जों दै लोमबाथाय स्कुलाव थांनांगौ जायो नालाय ओमफ्राय बे स्कुलखौ बिदिनो सप्तासे बा जिदिन थानाय जायो बेयाव स्कुलखौ साननैसो बन्द' होनाय जायो आरो नोंथां मानो होनबा औ सरकारा एसे मदद खालामना होयो थानायनि थाखाय ओंखायनो स्कुलखौ एसे साननैसो बन्द' खालामना होननानै बिदिनो मोसौफोरखौबो लांफानांगौ जायो मोसौ बोरमा गासिनावबो थाखायो मोसौ बोरमा दाउ हांसो बिदिनो माने बुथुमनानै लां थांनांगौ जायो आरो जोबोद उम आलायसि सिलाय जाजोबो आरो नोंथां
औ औ
उम बिदिनो आरो
औ नोंथांमोननि गामिया नोंथांमोननि गामिया होनबा दैबाना दैजोंनो बुंफबना थायो आरोना नोंथां दैलां बोथोराव
ओमफ्राय नोंथां गोबां दै जायो जोंनियाव बेयाव ओमफ्राय दामाने एसे खम जादों मानो होनबा बे सिगाङावहाय मोनसे दलं बानायदो दलंनि थाखायनो माने दैखौ एसे साइदआव हेगार हरबाय दङ आरो बिनि था खायनो एसे जोंनाव दा दैया खम जादों बे दलङा जुदि जायो जोंनियाव दैया फैफिनगोन आरो नोंथां।
अह औ
ओम।
नोंथाङा माबाफोर आंनावबो सोङोबा सोंजागोन आरो नोंथां।
दा नोंथांमोन नावबो बिदिफोर दै दैबानाफोर जालाबायो नामा?
जोंनावथ' बि दि ओरैबायदि नोंसोरनि गामिनि बायदि जोंनाव ओरै बेफोरबायदि दैबाना जाया जानायालाय। ओ जोंनाव माने अखा हाबाथाय बिदिनो बाय बांला दै जायो आरो इमान ओरैबायदि जासोआ। जेरै अभार जायो । बेफोरबायदि जाया आरोना नोंथां। जोंनिथिं अ खा हाबाय दुब्लिफोराव ओ फुख्रिफोराव दै जायो खिन्थु न' लोमनाय गामि लोमनाय बेफोरबायदि दै गैया आरो माने जोंनिथिं।
आच्छा।
जोंनिथिं दैमाबो गैया नालाय खाथियाव बेनिखायनो दैबानाखो नुनो मोना आरो। नोंथांमोनथिं जेरै ओ दैबाना जानायाव। मा होनदों नोंथां?
अ बिदि नोंसा नोंथांमोननाव बिदि दैमा खाथियाव गैया होमबा?
ओहो माने जोंनियाव दैमा खाथि गैया नोंथां।
अ आच्छा।
नोंथांनाव आं सोंनो नागिरदोंमोन जि जेरै ओ दैबाना जानायाव हाखर फुख्रि गासैबो लोमजोबो बेयाव लोमनायाव नोंथांमोना जेरै ओ ना नाखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायोना नोंथां?
मोनथियो मोनथियो नोंथां।
अ बेफोरबायदि ना बेफोरबायदि मोननो हायो ना हाया माने नोंथां नोंस गामियावथ' ओ न'खर गामियाव ओ न'खर न'खर गासिनियावथ' फख्रि थाखायो नालाय नोंथां ।
थारैनो नोंथां नोंगौ।
नानै जेरै ना बायदिसिना रोखोमनि नाफोर दं बे फोराव ओ‌ नोंथांमोना मोनोना मोना बेफोरखौ दैबाना जाबा?
जाहैबाय आरो ओ गासिबोथ' फख्रियाव बयबो ना हगारो नालाय मानो होनबा उनफोराव लासै आलासि एबा न' दानो थाखायनि थाखायनो फिसिनाय थाङो नालाय नाखौबो ।
औ औ‌ नोंथां ।
बे दैया लोमबाथाय माने फख्रिया लोमजोबो नालाय । ओमफाय बे नाया फख्रियाव थाला आरो थाबाथाय दुब्लियाव फैबाथाय उनाव दै रानलांबाथाय जों गामिनिफोरा गुरबा एबा हमबाथाय मोनो आरो नाखौ । ओमफाय बिदिनो‌ ओ बिदिनो जायबा बुरजा हगारो बिसोराथ' एसे लस जायो आरोना नोंथां ना हगारो फैसाजों । बिदिनो हगारनायनि उनाव दैया लोमनानै थांबाथाय एसे गोसोआवबो दुखु मोनो ।
औ औ।
बिदिनो नायाबो हाखराव थाला नालाय गासिबो ओंखारालांजोबो। ओम बिदि थाखायानि एसे। एसे माने जोंनाव बिराद उसुबिदा जाना दंथ'यो आरो दा ।
औ।
उम ।
दैबाना जायोब्ला फुख्रिफोरावथ' इफोरबायदि ना हेगारनो हायानो खोमाना नोंथां?
हो?
नोंमोनथिगोन दैबाना जायोब्ला ओरैबायदि ना फुख्रियाव हेगारनो हानाय नङा होनबा नोंथाङा ।
हाया नोंथां हाया।
अ ।
अ गोजोन्थों नोंथां ।
ओ।